अ खोनादों ना नोंथां
खोनादों खोनादों
अ जों दायो होनबा जोंनि दानि मुलि बा जेन'बा गोदोनि बिफां लाइफांनि मुलिजों सावरायलायसै ना नोंथां
औ जायो नोंथां दे रायलाय जायो
औ दा नोंथां आं नोंथांनो फोरमायग्रोसै नामा नोंथां
नोंथां औ नोंथाङा गोदोनि मुलि ना दानि मुलिखौ बुंगोन
जायखि आं दानि बागै बुंसै नोंथां नोंथाङा गोदनिखौसे आं मोजाङायै एसे बरायना होदो नोंथां
औ जागोन दे अब्ला नोंथां दे बुंलांगोन औ जागोन बुंलांदो दे दा नोंथां जोंहा दानि मुलि होनोबा बा दानि जों देहा फाहामसालियाव बाहायनाय माखासे
जोंनि आथिखालाव सुबुंफोरनि लोमजानाय साजानायखौ मारै नायो होनब्ला बियो गोबां सोलायबाय गोदोनि दिनाव जोङो जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बा जोङो अजा दुजा बेफोरजों जोङो बांसिन फाहामनायखौ नुनो मोनोमोन दा जोंहा जोंनि मिथिंगायावनो गोबां रोखोमनि माखासे मुलि मोनोमोन गोदोहायनो बे थिग नाथाय बे मुलिखौनो आथिखालाव मा खालामबाय जोङो माखासे रासायनारि मुवा बा मोजां सोलोंथाइ लानानै सुबुंफोरा मा मेलेमजिबि जाजोबबाय नालाय बेनिखायनो बिथांमोना बेयाव माखासे रासायनारि मुवा बे लगायदेर लगायदेर खालामनानै दा आथिखालनि मुलिफ्रा ओरैबायाददि जाबाय जे जोङो माखासे लोमजानायफोरखौ जोङो दसे समावनो सोखानो हायो आरो दा माखासे गासैफ्राथ' भगबाननि आखाइयाव थाबाय थेवब्लाबो ओ जााय एसे जेन'बा गावसोरनो हानाय बेखौ दसेनो सोखानो हायो आरो जों बुंनो थाङोब्ला बिदिनो जो आथिखालाव एसे दुरबल मोनबानो नामा जेनेबा मोदोमखौ एसे दुरबल दुरबल गुदुं गुदुं मोनबाथाय जोङो पेरासिटामल जायो दा बे पेरासिटामल मुलि बेबो मोनसे रासायनारि बे माबानि गेजेरजोंनो लामानि गेजेरजों बानायजानाय जायखौ जोङो गथा महराव मोननो हायो जोङो दखान गला फार्मासिफ्राव मोनो दा बेफोरो मा ओ गोदोनि दिनावहायथ' मिथिखागौ जेनेबा जोङो बिदि देहा गुदुंबा गगा मोनज्रोम मोनज्रोमबा देहाखौ मैला मैला मोनोबा जोङो माखासे ओंख्रि बिदैफोर बा मिथिंगायाव मोननाय माखासे ओ लाइफां हारिसाफोरनि बे मुलिफोरखौ खांनानै जोङो उम दै माजों मा होनो ओंख्रि बिदै जायखौ जोङो दाउसा फिसा बानलु बिदिनो बानलु बुरदोन बानलु गोरलै गोरलैखौ होनानै जोङो बिदै रोसि फुुदुंनानै लोंबानो जोंना स्रां मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि मिथिंगायाव खांनो बा बिदि दाउसा फिसाजों ओंख्रि बिदि लोंलायनो खौ जों बारा नुला लोङो लोंनाया होमबाबो बाराय समाय थाङो नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ बाहायबांला आरो दा बिदिनो ओ गोदोनि दिनाव इमान बिदि बारा ओ लेखा गोरों बा सोलों थाइ लानाय बा बिदिनो गोजौ गोजौ थाखोनि ओ देहा फाहामगिरि डक्टरफोरखौ जों नुनो थाङामोन जायनि थाखाय ओ जोङो गोदो मिथिंगायावनो मोननाय माखासे मुलि बेफोरजोंनो जोङो देहा फाहामसालि औ थाङालासिनो जोङो न'आवनो फाहामनो हायोमोन आरो दा दा बियो जोंना सोलायजोब्बाय गोदोनि दिनाव जेनेबा ग गगा मोननायाव जों मा खालामोमोन जेनेबा जोङो थुलुसि हाइजें बिदिनो ओ बेरे मोदै बेफोरखौ जोङो ज' गलायनानै कापफ्राव बा खुरैयाव ओ गोजां बोथोरफ्राव अर सायनायाव जोङो फुदुंनानै लोंहोयोमोन आरो दा बेजोंबो गथ'फोरनि गगा मोननाय गारामा सानाय। बेयो खारोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बे मुलिखौनो मा जोङो ब थ'लाव मोनसे ओ लाव लाव नि माबायाव महराव जोङो मोननो थाङो आरो बेखौ जोङो कक सिराप होनो जेरै बेफोरो मारै बे थिग बेयो जेन'बा थुलुसि आरो बेरेमोदै बेफोरनो हाइजें बेफोरफोरखौबो होनानै बानाय जानाय। थेवब्लाबो बेयाव माखासे रासायनारि ओ लामानि गेजेरजों बेखौ बानायो आरो। दा बियो जोंनि देहायाव एसे गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेखौ बुंनो हायो आरो। मानो होनना बुङोब्ला बेयाव बांद्राय।। रासायनारि मुलिजों मुवा होदेरना बानायजानायलाय बेयाव माखासे जोंनि देहाखौ नस्थ' खालामनो हानाय माखासे बिबांनि ओ रासायनारि मुवा थादेरो आरो जायखौ जोङो लोंबाय थायोब्ला जोंनाव निसय। बे इयुनाव ओ जोंनि देहाया गाज्रि जागोन बेखौ नुहुरो आरो दा बिदिनो उम दंबावो जोंहा बिदिनो माखासे जोंनि देहा सिङाव जानाय लोमजानाय लोमजानायथ' नंला‌ बि जेन'बा माब्लाबाफोर जोंना सिङाव जेनेबा जों गोलैलाबायनानै माबानानै बिदिनो जोंनाव बेगेंफोर बायो नङा होमबा दा जों बे सिङाव जेनेबा जोंना बेगें बायनाय जेनेबा आथिङावनो बायबायबा जोंना बबेबा। खामि हाराफ्रानो बायबाय बा सिनस्रियानो बायबाय बेखौ जोङो आथिखालाव मा जोंनि बेगेेंआ बबे
नों बबे खनायाव बाय
खुब मोजाङैनो नुनो हायो आरो जायखौ जोङो ओ एक्सरे खालामनाय होनो जों एक्स्रे खालामोबा मा खालामनो हायो जोंनि देहानि बबे सिङाव बबे रोदाया बायदों बबे हाराया बायदों जों बेखौ जोङो थन्न' थन्न' नुजोबनो हायो आरो दा बेफोरो गोदोनि दिनाव बारा गैयामोन। नाथाय आथिखालाव जोङो माखासे बिदिनो बिगियानगिरि बा। ओ सोलोंथाइ गोजौ थाखोनि लागिरिफोरनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हादों आरो। बिदिनो जोंनाव ओ बिदिनो गोबां जोंनाव खर'फोराव मेलेमाव हाबनाय। मेलेमाव जोङो आगाद मोनोबा बा जोंनि खर'आव जोङो ओ गोलैलाबायनानै जोंनि खर'आव जों आगाद मोनोबा जों बेखौबो आथिखालाव। नायनो हायो माखासे मेसिनफोर दङ जोंनि खर' खर' बेखौ जोङो एकदमबारे स्केन खालामनानै जों बे खौ नायनो हायो आरो दा बेफोरो जोबोद मोजांबो जादों उम बेराफारसे जोंना ओ जोंनि देहायाव माखासे गाज्रि गोहोमबो खोलैदों। बिदिनो जों मोनफ्रोमबो बुस्थुआ मोजां गाज्रि बेहा मोननै मोन गोहोम थाखायो जेन'बा गुन थायो जोङो मोजांखौल' बहा मोनजोबनो थेवब्लाबो जों बेखौ बोजबना लानांगोन मानो होनना बुङोब्ला आथिखालनि बोथोरानो बिदिनोसै जोंनि। जिउआवबो बारा गोबाव नंखाला बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ जेन'बा जोंनि लोमजानायफोरखौ थाफाफोनो थाखाय जोङो बेफोरनो जोंङो आथिखालाव रासायनारि मुलिफोरखौ जों बाहायनायखौ जोङो। लानांसिगौ आरो आं बेखौनो होननो सानो दा नोंथां आं गोदोनि गोदोनिखौ नोंथांनिफ्राय एसे खोनासंनो लुबैदों आरो नोंथां।
औ नोंथां जोंहा गोदोथ' बुंनो थाङोब्ला दानि बायदि जेबो राज सायनारि मुलिखौनो नुनो थाङामोन गोदो जि मुलि बाहायोमोन जों आबै आबौ आजै आजौमोननि स समावथ' गासिबो न'नि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां। बायदिसिनानिफ्रायनो जों मुलिखौ बानायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समाव गोदोनि समावथ' आरो नोंथाङा मिथिखागौआनो गोदोनि समाव जेबो फारमासिबो गैयामोन। बा मेडिकेलबो गैयामोन खाथि खालायाव ओ दंथारोबाबो गोजान सहरफोरावसो थायोमोन। अब्ला जों बे गामिनि सुबुंफोरा। बिदि गोजानाव थांनानैथ' जोङो नांग जाब्रबनाय बेरामफोरनि मुलिखौ लायनो हायामोन। बिदि बिदि समाव जोंहा मा होनदों गोदोनि आबै आबौमोना। न'नि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांनिफ्रायनो मुलि बानायनानै बाहायोमोननो गोदोनि समाव जेरै जोङो बुंनो हायो गोदोनि समाव मा होनदों गुजुनायफोर जायोब्ला मा खालामोमोन जेनेबा गोदोनाफोरा माननानै माब्लाबा हारसिवो बिखा मोदोम सायो गन्थंजों गुंग्राय गयो दुरबल मोनो बेफोरबायदि गुजुनायफोर माबाफोर जायोब्ला जोंहा गोदोनि दिनाव एखदमबारे न'नि सोरगिदिं थानाय मुवा बेसादजोंनो फाहामोमोननो जेरै जोङो बुंनो हायो गोदोनि समाव जों खोनाबोदों आरो आनारसनि रसखौ सामब्राम गुफुरजों लोंब्लालायनो गुजुनाया हामो होननानै जोङो गोदोनिफ्राय खोनाबोबाय थादों आरो आरो बिदिनो जोङो बेरेमोदैजों हालदै गोथांनि रसजों लोङोब्लाबो जोंहा गुजुनायफोरा हामो होननानै खोनादों आरो खुसेरनि रोस सि ओम फोरखौ लोङोब्लाबो जोंहा बे गारामा गाज्रि जानायफोरा हामो होनो आरो आरो दंबाय जोंहा जि बेरेमोदैजों थुलुंसि संख्रै लगायनानै जोङो हाइजें लगायनानै जोङो लोंहोयोना बबो गुजुनायफोराव हामहोयो आरो आरो बिदिनो दङ जोंहाथ' गोदोनि दिननि ओम समाव जोंहा मा होनदों जोङो। गोदोनि दिनावथ' नोंथाङा मिथिखागौना खानाय गुनायखौनो नुवा दानि मानसिफोरासो। खानाय गुलाबायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय गोदोनि दिनाव मा होनदों खानाय गुनायखौनो नुनो मोनामोन बै गोदोनि समाव मा बाहायोमोन होनदों खानाइ एसे गुब्लानो मा होनदों मिथिंगानि मुलिफोर बाहायनानै जों खानाय गनायखौ होबथानो हायोमोन आरो गोदोनि समनि सुबुंफोरनि खानायफ्रा जोबोद मोजां जायो आरो बिसोर गोबां सोरगिदिं थानाय मुलिफोरखौ खौ बाहायो जेरै बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोनो जेरै फावरा फिथाइनि बिगुरखौ देग्लिनानै खानायाव फोनोब्लाथाय जोंना खानाइ गनाया खारो आरो आरो बिदिनो दङ जोंहा सेफालि बिबारखौ देग्लिनानै गुन्दै खालामनानै खानायाव ओम फुननानै लायोब्लाबो जोंहा एसे खानाय गनाया हामो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो आरो दंबाबो जोंहा सामब्राम गोजाखौ फिसा फिसा हानानै खर'आव ओ जेनेबा खर'आव ओरैनो मा होनदों फिसा फिसा गेब्ले होननानै हाबाय बिनिफ्राय खर'आव दासो मनानै लानांगौनो बिदिब्लाबो जोंहा खानाय गुनायफोरा हामो होननानै जोङो खोनानो मोनदों आरो गोदोनिफ्रायनो। आरो बे सैथोबो सामब्राम सामब्रामजों जि खानाय बा खोमोन बेफोरनि ओ सोमोन्दो दंखाथारो आरो ओम सामब्रामजों खानायाबो रज'यो अब्ला दारि फोरबो ओ रज' होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो गोदोनि दिनाव गोबां ओ सोरगिदिं थानाय मुलिफोरखौनो ओ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन। जेरै जोङो बुंनो हायो गोदोनि ओ दिनाव बा न' खाथिनि सोरबा ओ लोमजानाय बेफोरखौ ओ उम ओ जेनेबा उम मुलिखौ बाहायनानै ओ होयोमोन आरो आरो गोदोनि दिनाव मा जायोमोन नो ओ गथ' गथ' गथ' उन्दैफोरा दिन बारै बारै लोमजाबाय थायोमोननो गोदोनि समाव खिन्थु ओ दानि समाव बिदि लोमजाब्लाथ' जोंहा फार्मासिफोरावसो मुलि लानानै फैयो नङा होमबा ओ नाथाय गोदोनि दिनाव बिदि लोमजायोब्ला जोङो ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफांनि मुलिफ्रायनो ओ मुलिफोरखौ ओ खांनानै देहाफोरखौ फाहामोमोननो जेरै जोङो बुखुलनि बिलाइखौ रस लोङोब्ला लोमजानाय दिन बारै बारै लोमजानाया हामो होनदों आरो ओम ओमफ्राय बिदिनो जोङो खोनाबावदों किउ ओमफ्राय उम सामब्राम गुफुरनि रसखौ दुंबुर खालामनानै ओ दिनाव खेबनै लोंनांगौनो अब्लाथाय जोंहा बे ओ दिन बारै बारै लोमजानाया हामो नो बे दिन बारै बारै लोमजानायाथ' ओ गोदो जाफ्लेबाय थानाय जेनेबा बेराममोन ओ बेथ' उन्दैफोरनाव एकदमबारे जाफ्लेबायानो थाखाथारो बेफोरखौ जोङो उम गोदो सा ओ सा बुंनो हायो। आबै आबौमोनहा जेरैबायदि फाहामदोंमोन ओ दानि दिनाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया दानि दिनावथ' बिदि एसे लोमजाब्ला साजाब्लानो गथ' गथायखौ जोङो मा होनदों ओ फार्मासि बा हमिय'पेथिफोरावसो लानानै थांनायखौ नुनो मोनसै आरो। ओ नाथाय गोदोनि दिनावथ' बेफोरबो जेबो गैयामोन नाथाय दानि दिना दानि दिननि जि मुलिफोर बियो बुंनो थाङोब्ला जोंनि देहानि थाखाय खहा गोनां होननांगोन आरो ओ मानोना जि रासाइनारि मुलि फोर बेफोरो जोंनि देहायाव खहा गोनां आरो नाथाय गोदोनि समनि जि जोंनि सोरगिदिं थानाय ओ बिफां लाइफांनिफ्राय दिहुननाय जि मुलि बेफोरो जोंहा देहानि थाखाय गिनांगौ गैयामोन आरो मानोना बेयो जोंजोंनो ओ उम जो जोंजोंनो गोरोबनानै थाग्रा बिफां लाइफां ओ बेहाबो जिउ दङ माने बेफोरो जोंनि थाखाय जेबो खहा लाबोआमोन आरो नाथाय दानिया एसे जोङो बिदि मुलिफोरखौ बाहायबाय थायोब्ला जों खहा लाबोनायखौ नुनो मोनो आरो दानि मुलिफोरखौ बिदिनो जोंहा रासायनारि आरो गोदोनि मुलिनि गेजेराव गोबां फारागथि दं आरो नोंथां।
नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जि आं नोंथांनो जिबायदि फोरमायलांबाय नोंथाङा खोनादोंना?
औ नोंथां औ अब्ला जोङो उन्नि समाव रायज्लायफिननोसै ना नोंथां औ दे नोंथां होनोमबा दे